हेलौ
हेल' नोंथां खुलुमबाय
औ खोनादों ना? आंनि भइसखौ खोनादोंना नोंथां?
औ औ औ खोनादों।
अ नै जों दा बर'फोरनि मोसानायनि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय बर'फोरनि मोसानायनि सायाव।
औ जागोन बर'फोरनि मोसा सानाया जोबोर ओ मेहेरगोनां आरो गाबफोरजों बुंफबनाय बर'फोरनिया गावबा गावनि जोंहा ओ जोंनि हारिमुवारि गावनि निजा मोसानाय दंखायो जेरै गोबां रोखोमनि मोसानाय दंङ मोनस सेल' नोंङा जेरै खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, हाबा जानाय मोसानाय, बैसागु मोसानाय, रायजो जानाय मोसानाय।
औ औ नोंथांनिया एसे नेट प्रब्रे नेट प्रब्लेम जादों खोमालै? हालौ मोजां खोना फैयाखै नोंथां। फयसा
औ
औ खोनाबाय दे बुंलाय
खोनादों?
औ खोनादों बुंलै
अ आं दा होमबा खेराइ मोसानायनि बागै एसे बुंना होनोसै
औ दे बुंलाय
ओ खेराइ मोसानाया जाबाय बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै मोसानाय।
औ
खेराइया जोंनि बर'नि बाथौ धोरोम खौ ओ थिनानै मोसानाय नंङा होमबा? दा गोदो गोदाय बाथ थौ
औ
ओय बा खेराय खेराइ फुजा होननाय मोनसे थायोमोन दा नाथाय बेबायदि ओ जे बे खेराइ फुजा होनायफोरखौ बारा नु नो मोनलिया नोंङोना नोंङा नोंथां? दा खेराय होनना बुंङोबा जोंनिया
औ
जेनेबा फासन ओ जौसांफोरावल'सो बेबायद दि मोसानायखौ नुनो मोनो बेबायदि थिनानै खेराइनि थाखायल' ओ मोसानाय नुनो मोनला स' बेनो जोंनिया गोदान मुगा सोलायबोनायजों लोगोसे ओ बेफोरबो खायसे खायसेफोरा गोमालांनो हमदों।
औ
नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो
अ बिदिनो गोमालांदों जोंथ' हागोमानि बेफोरखौ लाखिलांबाय थानो नाजानांगौ आरो ना खेरानि अनगायैबो जोंनियाव गोबां मोसानाय दं आरो ना जोंनि बर' हारिफोरनिया जेरै बागुरुम्बा मोसानाय नोंथाङादि बुं। लोगो बागुरुमबा मोसानाय हाबा जानाय मोसानाय। जानाय।
औ -औ-।
आं दा बागुरुम्बा मोसानायनि सायावनो एसे बुंनायसै आरो ना।
दे बुं।
उ बागुरुम्बा मोसानाया उ बर' हारिनि जासे समायना रमायना सोमो सोमोनांथाव मोसानाय आरो ना बेखौ सिख्ला एबा आइजोफोरा मोसायो सिख्ला एबा आइजोफोरा मोसा। सायो आरोना। सेंग्रा एबा हौवासा बे बेखौ मोसाया बागुरुम्बा मोसानाया जों जोंनिया बागुरुम्बा मोसानाया जिगुजौ बाजिस्नि मायथाइनि जिद' जानुवारियाव थामहिनबा सुबुं खुंथाइ सान फालिनाय। दिल्ली नोगोरमायाव दिन्थिहनायनि उनाव भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन सिखिरि मोसानाय एबा सुबुं मोसानाय होनना गनायथि मोन मोनजायो मोनजादों आरो ना।
अबेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोगाथ।
अ बे जोंनि थाखाय। जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बागुरुम्बा मोसानाया सिजौ सिजौआरि ओंथि बागुरुम्बा मोसानाया सिजौआरि ओंथिया जाबाय दैम दैमाफोरा जाबायदि ओंखारनाय जायगानिफ्राय गोजौ गाहाय खेंख्रा खेंख्रि लामाजों बोहैलांहोयो बोहैलाङो। लां जोबथारनाय लैथो एबा लैथोमायाव गोग्लै हैना मोसायो बेबायदिनो जोंबो उजिनाय साननिफ्रायनो जिउ दावहानि मोजां गाज्रि आबहावाजों मोगा मोगि जायो जोबथारनायाव जों सिजौखौ थामिनबआ बोराइ बाथौ। गोहो गोरोबलांनानै थामहिनबा बिथां बिथांनियाव आवगिखिलांनायखौ गोमायो बेखौनो बुंनाय जायो जोंनि सिजौ सिजौनिफ्राय फैनाय सिजौआ जिव। दावहाया जिनि जयै जयै सिजौआवनो थाफैयो। बिदिनो आरोना औ बाथौ धोरोमाव बिदि फैना थाफैयो औ बिदि बाथौ धोरोमाव फैना थाफैयो। उ उ। नोंथाङा एसे फोरमायना होलायनाय एबार।
औ आं खेराइ मोसानायखौनो एसे। बुंथिबावना होनोसै जेरै। बियो गोदो बर' हारिनि गासै सुबुंफोर। नि दोहोरोममोन बाथौ दोहोरोममोन गासैबो सुबुंफोरानो बाथ। थ' गोजोन नालाय गोब।
औ अ गोदै जाय।
दासो नाथाय ख्रिस्टानबो जा। जाबाय।
औ गोबां धोरोम ओंखारबाय गोबां धोरोम ओंखारबाय।
औ दा। गोदोनि। मोसानायमोन नालाय बाथौ बोराइखौनो ओ। थिनानै खेरायाबो मोसानाय जायोमोन।
औ नंगौ। नंगौ।
बेबायदिनो खेराइ मोसानायावबो जिगुजौ गुजि। मायथाइनि ओ मायथाइसिम मोन्थोर रायसन। नानैसो सिबिनाय जायोमोन खेराइ मोसानायखौबो औ मोनथोजों थ सिबियोममोन
औ मोन्थोरजों
बे समनि आर'ज खन्नानै बिथां नुवा थारिख खौ सिबिनाय राहा खालामनाय जाथावाखैमोन बेनि थाखाय जा जाथों बिथां नुवाथारि बोराय बाथौखौ गोदो गोदायनि फ्राय जा राहाजों जागा गाजा गोमजायै सिबिनाय जाबोदोंमोन बेखौनो खेराइ होननानै बुं दों जोंनिया गोदोनिफ्राय दा जोंहा खेराइनि अनगायैबो गोबां आरो खेराइ आरो बागुरुम्बानि अनगायैबो गोबां मोसानाय दंबावो जेरै हाबा जानाय मोसानाय
औ
नोंथाङा हाबा जानाय मोसानायनि बागै मिनथिगौ नामा?
औ नोंथाङाथ' बुंबाय दा मोसानाया जोंनि बर' हारियाव गोबां दं आरो ना जेरै नोंथाङा खेराइ मोसानाय बुंबाय बागुरुम्बा बुंबाय आरो दा हाबा जानाय मोसानाय दं बैसागु मोसानाय दं आं हाबा जानाय मोसानायखौनो एसे फोरमायना होनसै आरोना
औ दे
औ बेयाव हाबा जानाय मोसानाय माने जा मोसानायफोरजों बर' हाबाखौ खुंनाय जायो बेखौनो जों हाबा मोसानाय होनना बुङो आरो ना
नाथाय बेबायदि मो सानायखौ आथिखालाव नुयोना नुला नोंथाङा?
बेबायदि मोसानायखौथ' आथिखालाव ओइ साफा सानैनि न'खरावल'सो नुनो मोननाय जायो बेसि बेसिबा थारमाने गैलानो आरोना गोमालांबायखौ सानना लाजायो
दानि जुगाव जुदि हाब हाबा बर'नि हाबा जायोबा ओ जेनेबा बेन फारथि
औ बें फारटि ब खिसिरि एजे बे
औ गु आरो दानि दामजु बायदिसिनाफोरखौ खौ ल'सो नुयो जोंङो नाथाय बेग गोदोनि हाबा जानायखौ जोबोद खमै नुयो आरो आं दिनैसिम बेबायदि दिदि हाबा जानाय मोसानाय नुफेराखै बेखौनो बुंजायो बर'फोरनि हो हो
हाबायाव हानि ओंथिया हाबाया मोननैसो दोबजों दाजानाय जाहैबाय
आाबैया मोननै गुदिसोबावो थागोनाय हानि ओंथिया हा आरो हाबानि ओंथि जाबाय थामिबा मावफुंनो होनाय बिबान बानाय बिनि थाखाय हाबासोद निजर खांथिया जागोन संसार जानो होनना देरसिन आरो गिलेरसिन मोन बेखौ बानस'नाय आरो ना
औ औ हाबा जानाय माने संसारनि बिबानखौ बानस'नाय जाहैबाय
औ बिदिनो आरो बे बेनि थाखायनो हाबा सोदोबनि जरखा ओंखया जागोन संसार जानो थाखाय गावसनाय ना बेबादिनो जानायनि ओंथिया जाहोनाय एबा गावनो जाफुंनो नाजानाय जाफुंजानाय गोदो गोदो हाबा गोदो गोदायनि बर' हाबायाव जोंना गोदो गोदायनि बर' हाबायाव जोंना जेरै बारलामफा आरो बैराथि मुंनि सानै रोखोमनि बिबान बानस'ग्रा थायोमोन बिथांमोना हाबानि आलासिफोरखौ रायदावनो आरो हाबानि गुबुन गुबुन गुबुन मानगोनां बिबानखौ बानस'नो नांगौमोन बे मोननैनि बे मोननैनि बारलाम्फायानो जादों हौवा हानजा आरो बैराथिनि हानजायानो जादों हिनजाव हानजा नंगौना नोंथां
नाथाय नोंथां दासिम बा बारु मुलाम्फाफोरखौ नुयो खोमा जोंना
औ जोंनिया नै जेरै जोंनिया बर' हारिनि हाबा फुथुलि हाबा मोसानाय जायो आरोना हाबा आबै आबौनि जेरै हाबा फलि मोसा औ आ जेरै आबै आबौखौ फुजिनाय जे बेयाव जेरै बेयाव बार लाम्फाखौ नुनो मोनो आरो ना जोंङो बारलां
ओ ओ लोगोसे खायसे जोंनि नेमखान्थि बिबान बाननाय बियोन बियोन। बांग्राखौनो बारुलामफा होनना बुङोमोनना।
फानना बुङो।
अ बेखौथ' जोङो। मोनफ्रोमबो हाबायाव नुनो मोनो।
अं।
थायो।
नोंथांमोननिखि दा जेरै बिदि बारलामफाम बारनायफोरा सलियोना सलिया दासान्दै जाबांना जाबांला।
जेनेबा बिबान बान्नायफोरखौ नुनो मोनो। गाससिबो हाबायावनो। ओ हाथासुफोरखौ नुयो।
औ।
दा जोंना मोसानायनिमोन। माबाया ओ आयदाया बेवहाय जोंना। बैसागु मोसानायबो फैबाय। जाय जोंना दासिमबो मोजाङैनो मोजां। थांनानै दं जे-रै नाथाय जोंना बैसागु
उम नोंथां जोंनिया होम बा समाबो थौथ'बाय बाथ'नोसै नामा।
अ जायो नोंथां गोजोन्थों।
अ दे-देहोमबा नोंथाङा सम समाबो थौथ'बाय जोंना दे। उनाव होमबा मोनज्लायसिगोन दे-दे।